औ नों औ औ खोनादों
आतसा
होमबा जोङो दिनै माबाखौ रायलायनोसै खोमा ना?
औ औ नोंथां दिनै बेसादारि हारिमुनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै नामा?
औ
औ बर'फोरनि बेस सादारि हारिमुनि सायावहाय ओ नोंथाङा मा सानो? बर'फोरनि बेसादारि हारिमु होनोबा माखौ होननानै सानो नोंथाङा?
अ बेसादारि हारिमु होननानै बुङोबाथ' जोङो बे ओ जोंनि हारिमुआव बाहायनाय मुवा बेसाद जेरैहाय बै आ मा बुंगोन बेखौ नांगौ जानाय न'फोराव बाहायनाय बेफोर माने औवा रायदों बेफोरनिफ्राय बानायनाय बेनो नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां बेखौनो बुंनो हायो ओ नाथाय बे हारिमु आव बेफोरल' नङा गोबां दङ नोंथाङाबो मिथिगौ बेखौ ओ दा बेनि सायावनो' जों एसे-' सावरायलायनोसै नामा? नङा होमबा गुबैयै जों बुंनो थाङोबा बेसादारि हारिमु महरै जोङो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो बिदिनो न'खराव बाहायनाय बेसादारि हारिम आबाद मावनायाव बाहायनाय बेसादारि हारिमु ना हमनायावाय बाहायनाय बेसादारि हारिमु मैहुर खालामनायाव बाहायनाय बे बेसादारि हारिमु नहबा बिबायदि बिनो बायदि बायदि गुबुन गुबुन बिथिंङाव बाहायनाय बेसादारि हारिमुखौ जों मोननो थाङो आरो नङा होमबा औ दा बे औ
न'खराव बाहायनाय होनोबा जोङो मा माखौ जोङो न'खराव बांसिन बाहायोमोनलाय
दा जोङो गिबियावनो मिथिग्रोनांगोन बिसादारि हारिमुवा मा मानि गेजेरजों जायो दंफांनि औवानि रायदोंनि नङा होमबा बेफोरनि गेजेरजों जायो बांसिन एसे ननाय आरो माबा माब्लाबा बिदिनो बेन्दों बेनलाफोरनि बाहायनाय जायो जेरै फोरनि नङा होमबा बिसोर आरो दा बैफोर बेसाद ओ मुवाफोरनि गेजेरजों जों न'खराव बाहायनाय बेसादारि महरै मोननो थाङो गोबांखौ मोननो थाङो जोङो जेरै ओंखाम संनायाव बाहायनाय नङा होमबा ओंखाम संनायाव जोङो खादौ बाहायो औवानि बेसादारि हारिमु ओ बेनिफ्राय संग्रि ओ संग्राय सानद्रि बेफोरखौ जोङो बाहायो माइरं जावनो थाखाय जों संग्रायखौ बाहायो ओ माइरं सालिनो बा एंखुर सालिखौनो थाखाय जों सान्द्रै बाहायो नङा होमबा औ औ दा माब्लाबा बेवहाय नोङो माइरं सालिनो थाखायल' नङा मैगं सायनाय ना फोराननाय बेदर फोराननाय बेफोरबायदि खामानियावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां ।
दा दा बेफोरल' नङा जोङो खामफ्लायबो बाहायो जायखौ जों दंफांनिफ्रायबो बाहायो
औ बेफोरबो गासै बेसादारियानो जाजोबो आरोना नोंथां औ
बेफोर मुवाफोरखौ जोङो न'खराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय गुबुन गुबुन बि बानायजानाय जेरै मरा मराखौ जोङो आथिखाल लाव बाहायनायखौ नुनो मोनो गेजेर खन्द'निफ्राय बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्राय बर'फोरखौ बाहायनाय नुवाखैब्लाबो गेजेर खन्द'निफ्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो मराफोरखौ ।
मरा भारा दंफांनि सियार औ
औ
बिदिनो बांसिन बाहायजायो ओमफ्राय बेयो रायदोंनिफ्राय जोङो दन खादा सियार उम बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोनो आरो
उम नंगौ नंगौ दा बेनिफ्राय आरांगा बानायनाय दंफांनिफ्राय रांगा बानायनाय बेनिफ्राय मासि जेनेबा ज जिरायग्रा बे आं जायखौ जोङो इंराजियाव बुङोबा ब्रेन्स जे'बा बेन्स बुङो‌ नङा होमबा
औ
औ बेन्सफोरखौबो जोङो बानाय नालाय दं नि गेजेरजोंनो आरो दाउखफोर दाउ दैनो थाखाय दाउखफोर जों बानायना लायो नङा होनबा बेफोरबायदिनो आरो जों गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो नखराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो ।
औ
बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव बायनायखौ नुनो मोनबावो नङा होमबा?
औ औ गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनोथ आरो ।
औ जेरै आ आं दहाय होननाय बायदि जेनबा आबाद मावनायाव जों मा मा बेसादारि हारिमुखौ बाहायो?
औ आबाद मावनायाव बे माबाफोरा गोलैगोन नामा नोंथां ओ नांगोल ओ दंफांनिफ्राय फैबाय
औ औ
ओमफ्राय जुंगाल जुंगाला औवा बेफोरो रानो गोलैगोन नामा मै इनिफ्राय दां गफुर हुखेन लावथि बेफोरा फैगोन नामा नोंथां आबादनियाव औ आरो बे हाथर बुख्रोबनो थाखाय हाथुरा बायदि बा बानायना लानाय दंफांनि
औ औ
बेनिफ्राय बे जाबोर बायदिसिना हनो थाखाय बानायनाया मा बुङोमोनलाय नोंथां बेखौ
हासिनि हासिनि होननानै बुंङो बेखौ आरो माब्लाबा आबाद आबाद मावखांनानै बा आबाद गायखां थांनानै हाग्राफोरखौ फोदैहैनो थाखाय बे बदाबो होनाय जायो मालाबा औ
आरो बे माइ रोगादों माइ बान्नो थाखाय बावखा ओ नङाबा माबा होलाबारि होननानै
औ थलाबारि बा सुलाबारि
औ खुथिया ओ माबानायखौ जेरै खुथिया रोगानायखौ पार्टि बारि होननानै बुङो औ औ बाथिबो दा बेफोरनो आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बै ना बायदिसिना हमनायाव बाहायनायाव बेफोरबोथ' नोंथां गोलैगोन खोमा?
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ बे ना हमनायावबो जों गोबां बेसेनारि मुवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै जेखयालाय जेखाइ होननाय जोंना आइजेंखौथ' बाहायो बर'फोरा औ औ खखा खाखि सेरेन
औ
बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जायखौ जोङो जेन'बा जेखाइ खबाइ खाखि खखा सेरेन बानायनायफोराव जोङो माखासे दिरुं खौबो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै ओ दिगिलिवानि बा रायदोंनि दिरुं जों फिसा फिसा खालामनानै बेफोरखौ खानायखौ बोननो मा होनो मेररायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होनबा। सेन हेबनाय बेलाइसेन हेबनायावबो औ माब्लाबा फाथो देरुं
जे बेखौ बाहायनाया दिरुं बाहायनाया बेबोथ' गोलैगोनना नोंथां बेयावनो औ
औ ओरैनो
बेफोरनो अनगा आरोबाव जों नागिरनो थाङोबा
अ बिलाय जंखौबो जं जंखौबोथ' ना हमनायाव बा हायनायखौ नुनो मोनोना बोरलायालाय माथो बोरलायाबोथ' औ औ बोरलाखौथ' बाहायनाय नुयो नङा होमबा नों
औ बाहायो नोंथां
थिर ना गावोथ माथो फै बिजोंबो
औ एखनबा गावनाय नुयोथ बारो
आंबो गावखां बावबायसैलै नोंथां मालाबा मालाबा।
ए ए जोंनिखिजा एसे खम बाहायो बाहायनाया औ होमबाबो आं खोनादों आरो बाहायो होननानै औ।
एखदम औवानिजोंनो थिर बानायो। ओ आथि खालाव माने ओ साथाथिंफोरजों बानायनायखौ जों नुनो मोनसै लहाफोरजों बानायनायखौ नाथाय गोदोनि समाव औवाजोंल' बानाय जोबोमोनलै। नोंथां
आथिखाल आरो बेफ्रो मु-मुगाया सोलायबोबाय। नालाय जौगानाय फारसे फैनायनि लो गो माने गावनि माबाखौ बावलांबाय आर
नोंगौ नोंगौ गोदान मुगानि एसे इनफ्लुयेन्स हाब्बाय आरो। माने गोहोम गोग्लैबाय औ औ गोदान मुगाजों एसे गो गोहोम गोग्लैफाबा ओ बिनि अनगायैबो गोबां दंबावो। नङा होमबा नोंथाङा?
दङ नोंथां बेफोरखोथ' जेनेबा दङबाबो सानसेयावनो जगासेयावनो खनसेयावनो रायलायजोब ना हाया नालाय गोबां बिथिङाव थालाङो आरो नोंथां।
नोंगौ थारैनो गासिखोबो जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो रायलायजोबनो हाया।
औ
ओ जेरै नै मैहुर बानायनायावबो जों नुनो मोननाय जायो। जेरै-
औ मैहुर खालामनायावथ' बाहायो नोंथां।
औ।
जेरै औ मैहुर खालामनायाव बाहायनाय लावथि बेफोरावबोथ' जोंनि मुवा बिसाद बे जोंनि माबानि ओरैनो मिथिंगा नि मोननाय बेसादजोंनो बानायना लानाय जानायनि जायो नालाय नोंथां
नंगौ नंगौ औ
खि बानायो एखनबा ओ संबानाय ओ एख एखनबा जे सानो थाखाय खुनथिया बानायो बे खुनथियाखौ दोनो थाखाय थांगोन बानायो औ बे बेफोरनो आरोना नोंथां
औ आरो बे जे जेखौहाय जोङो फाथो जेयावनो बानायनाय जायो दोरोङारि बायदि आरो आथिखालावसो गुबुन गुबुन दिरुंजों बाहायो नङा ओमबा दिरुं बाहायनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालाव नाथाय गोदोनि समावथ' जों फाथो दिरुंफोरजोंनो बानायनायखौ नुनो मोननाय दिम दा बे जाबाय हाग्रा बंग्रायाव होहैनायनि आरो बेनि अनगायैबोथ' जोङो मैहुर खालामनायाव बेफोरखौल' बाहाया देलाय औवानि फिचार बानायनाया कलटेप बानाया होनबा दालाय जोङो सार औ बेजोंबोथ' एनजर सानाय माबा माबि सानायावहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा उम उम आरो माब्लाबा बेलाय बोरसि बोनदों
औ बोरसि बोननायाव बे औवाखौनो बाहायनाय जायो एनिफ्राय आरो लोगोसे औ
बेफोरखौ दाउ सानो थाखाय एबा माबा मोनसे ओ सानो थाखाय बोन्दोंनाय सिस्टेमै मैहुर खालामनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ
बोनदोंनाय रोखोमै
औ
बि बेफोरनि गेजेरजों जोङो मैहुर खालामनायावबो बेसादारि हारिमुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना
औ नुयो नोंथां
ओ बेनि अनगायैबो थाबावगोनलै नोंथां
थाबावो नोंथां ओमफ्राय जोङो रायलायनायाव खनसेखौनो सावरायजोबनो हाया आरो नोंथां जेरैहाय जोंनि रायलायनायाव थालांबाव ओ बि खदाल ओमफ्राय औ आबाद मावनायथ' खदाला बाहायजायो खदाला माबानि जायोबाबो लहानिबा थिंनिबायदिसो नानै जायोबाबो बेनि बिखङा जोंनि माबा थायो हमग्राया औवानि बा दंफांनि बानायनाय थायो
औ नंगौ नंगौ
सिखाफोरावबो जोङो माबाखौ बाहायनायखौ नुयो औवा बा दंफांनि हमग्रा बानायनाय
औ औ औ बिदिनो आरो
औ
दे नोंथां होमबालाय उनावहाय मोजां सावरायबावनोसैलाय
औ दे होमबा नोंथां दे।